हेलौ
औ हेलौ
हेलौ
खोनादों ना
औ औ
अ' खोनाबाय
औ खोनादो
मा खालामदों नोंथां
नै जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो
आसा मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रियाथ' नै जोगोनारजों अमा बेदरमोन
बा बरिया
औ
लाखो अमा बेदरालाय
अमा बेदराथ' थिनस' लादों
बा नोंगोनामा
उम
दे
दालाय माथो खालामदो
आंबो दं ओरैनो जिरायनानै
अ
उम
जाखांबाय सानजुफुनि
ओंखामखौ जाथ'वाखै नै दासो बेदर लाबोदों बोरा बेदर। बोरमा बेदर देर किल' लाना फैबाय खासि खासि खासि
बेसेबां बोरमाया खिल'?
सेभेन हानड्रेड फिफटि।
अ'
औ
बे बोरमाया बै खोमोन भरायाना ना बै गोसोम जाद
बे गोसोम जाथिसेया बे मोनसेया नङा।
माजों संनो नागिरखो?
बेखौ होनिसै ग्रेभि बानायनोसै। ग्रेभि बानायनोसै आरामनो मोनानिबो जाखानोसै।
औ औ
उम
ओरैनो खौरांफ्रा मोजां ना?
औ मोजां खौराङा बरिया फास्ट क्लास।
माइफोरो गायबाय नामा दैज्लांनि?
माय गायथ'वाखै खोथियायानो दासो जौदों एसे एसे।
ए खै बिगासो गायो नोंसालाय?
गैया बारा गैया जानो आन्थाल' ओरैनो पास बिगा सय बिगासोल'।
मा माय ओ
रन मा होनदों?
मा माइ गायो होनदों नोंसा?
रन्जित बायसमुति बिदि।
औ
उम
मायब्राफोर गाया नामा?
माइब्रााखोथ' गायनाय जाया बारा गाया ओरैनो गेजेर गेजेर मालाबा गायो जानो आन्थाखिनिखौ मागोआव
जोसाबो गाया नामा?
जोसाखोथ' गायालै जोंहा गायनायालाय।
उम
नोंसालाय बेसेथो गोबां गायो?
जाहाबो बिदिनो बांद्राय गाया बे बोसोरसे जानो थाखायल' गायनाय जायो।
माइब्रा गायो होमबा?
माइब्राथ' गायनाय जाया।
उम जोसालाय?
जोसाखौ इसे गायदेरो ओरैनो सम सम औ जानो
उम
बायनाबोथ' जानो हा द्रायाना बेसेना गोबांद्राय जोसानिया। फानग्रा बाय हा गोबांफ्रा जोसा गायनो हायो जेनेबा
उम
जोसाफोरखौ गायनानै फानफिननो हायो होनोमबाना मुलाम्फा मोनो आरो। जेंनिखिथ'बे माइ गायनाय समावल'सो माइ गायो। बाखि समाव ओरैनो हाफोरानो गोलैसोना थालाजोबो जेबो आबादखौनो मावनाय जायाना। नालाय हेल' हेल' हेलौ हेलो हेलौ